खोनादों‌ ना नों
औ खोनादों नोंथां।
अह नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां। औ होनो हागोन नोंथां।
औ ओ। सासे ओ ओननो सासे सुबुंनि ना उन्दैनिफ्राय जोङो जेब्ला जिउ जोबहैगोन अब्लासिमहालागो जों माबायदिहाय जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ बेनि सायाव जों सावरायनोसै ना नोंथां?
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो ओन्दै सम होननानै बुङोबा जोङो ओ जेब्ला जोङो गथआ गावनि ओ आयथिङाव गसंथानो हायि बेनिफ्राय लानानै जोङो ओ बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ गिबियाव जोङो ओन्दै स मनि जोथोन लानाय ओ बिनि ओ गुबै गोनांथिया बिमानि सायावनो जायो नङा होमबा नोंथां, ओ जोंहा ओ जोथोना बिमानिफ्रायनो जागायो आरो सासे गथनि राव जौगानाय, बिनि फाव जौगानाय, बिनि रोंगौथि जौगानाय आरो बिनि आखल आखु बिनि गासैबो बिथिङानो मा बिमानिफ्राय सोलोंजाग्रोनाय नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो सासे ग थखौ जोङो जोनोम होखांनाय जोनोम होखांनायनि उनाव ओ बिखौ जोङो गोबांथार रोखोमाव